औ
औ औ खोनादों
होनबा जोङो
औ दायो हारिमुनि बागैनो एसे सावरायनोसै नामा औ। सावराय जायो।
औ हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोंना मोनफ्रोमबो हारियानो गावबा गाव हारिमु थायो आरोखि जेरै जोंनि बर' हारिनि बर' हारिनि हारिमुनिखौनो बिदिन्थि हिसाबै लायोब्ला जोंनि बर' राव रायज्लायनाय
गाननाय जोमनाय औ। जि दोरोङारि फोरबो फालिनाय--औ बेफोर गासैबो माने जोंनि हारिमुआव हाबफायो आरोखि औ। बेबायदिनो आरो
ओमफ्राय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन हारिफोराबो गावबा गाव हारि थायो।
औ--हारिमु थायो--औ
जेरै जोंनि बर'आ गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा आर'नाइ बेफोरनो जाहैबाय जोंनि आ बर' हारिमुनि गाहाय। मा होनना बुंङो बिखौ बिदिन्थि नेर
नेरसोन बायदि आरो औ औ--बेनिफ्रायनो जोङो जोंनि बर' हारिमुखौ सिनायो होननानै बुंनो हायो आरोखि--अ अ ओ सिनाय थि होननाय लोगो लोगोनो जेनेबा दख'ना गाननायनि गेजेरजों दख'ना गाननायनि गेजेरजों गामसा गाननायनि गेजेरजों गावनि हारिखौ माने मोजाङैनो सिनायथि होनो हायो आरो ना जेने जों बर' हारि होननानै गुबुन हारिनि सिगाङाव माने गावखौनो सिनायथि होनो हायो। नंगौ दा? हेलौ औ औ बेनि ओ हारिमु होननाय लोगो लोगो जेनेबा बेसादारि। हारिमुआवबो बेरखाङो जेरै बेसादारि हारिमुवावनो खाम सिफुं ओ बेनिफ्राय ओ सेरजा बेनिफ्राय गोबां गोबां माने ओ बेरखांनायखौ नुनो मोनो आरो ना। औ--ओ नोंथाङा ओ आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो आरो जेनेबा मोसानायफोरखौबो ओ बेरखांनायखौ नुनो मोनो। मोसानायनि मोसानायफोरखौ जोङो गोबां रोखोमनि मोननाय जायो। बुंनो थाङोब्ला जोङो मो सानायखौ जों मोनजिदाइन रोखोमनि मोननाय जायो आरो ना।
औ।
औ ओ नोंथाङा मोसानायनि बागै माने एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना हागोन नामा? मोसानायनि बागै मोननैसो मोसानायखौ आं मिथिगौ बारु औ औ बागुरुम्बा मोसानाय--औ ओ खेराइ मोसानाय--औ दौदिनि मोसानाय औ--ओ थावख्रि लुनाय मोसानाय--औ बेफोरखौ मिथियो आरो माने गुबैयै आङो औ औ। ओ आङो जेनेबा ओ दाउ थै लोंनाय, बिनि उनाव खैजोमा फनाय बे बे खामाव बारखोनाय
औ
बेनिफ्राय आरो जेनेबा ओ मा होनो बेखौ आं एकजेक मुंखौ गोसोआव फैयाखै बेफोरबायदि माने मोसानाय खौ नुनो मोनो आरोना ओ खाय फाफोरा माने ओ फोरबोफोरजों सोमोन्दो दङ मोसानायफोरा नंगौ आं औ माखासे फोरबोखौ लानानै मोसानायफ्राबो एसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जानायखौ नुनो मोनो औ औ औ बेफोरबायदिनो माने जोङो मोस मोसानायफोरखौ मोनजिदाइन रोखोमनि मोननाय जायो आरोना
औ
बेनिफ्राय आं सिगाङाव मिथिनाय जायाखैमोन आरोखि माने मोनजिदाइन रोखोमनि मोसानाय दं होननानै आं दिनै मिथिबाय औ औ गो गोजोनाय थाबाय बारू बेखौ फोरमायना होनायनि थाखाय औ माने ओ बेनिफ्राय ओ नोंथाङा खाम खो जेनेबा खामखौ ओ माबे दंफांजो दंफांजों बानायनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा हेल खोनादों ना नोंथां खाम बानायनायनि औ औ खोनादों औ औ
खाम बानायनायाव जोङो गुबैयै मानदार दंफां आरो बांसिननै माने मानदार दंफांखौ बाहायो होननाय खोनानो मोनदों आरो आङो औ
ओ माने बे औ औ नंगौ माने बे मानदार दंफांनि माने खाम खामखौ जेनेबा मानदार दंफांजों खामखौ बा बानायोब्ला माने ओ जो माने रेजें जायो बेनिफ्राय माने खामा गोमसिनो होननानै फोथायो आरोना आरो बिनिफ्राय खामखौ माने खान्थालजों खान्थालजोंबो खान्थाल बिफांजोंबो माने बानायनाय बानाय होननाय खोनायो आरोना खामखौ मान खान्थाल बिफां ज बानायोबा गिलिर जायो होननाय खोनायो नंगौ दा
नंगौ
बेनिफ्राय ओ नोंथाङा सिफुंखौ माबे औवाजों बानाय बानायनाय जायो बेखौ मिथियो नामा औवानि माने औवानि गाहाय मुंफोरखौ मिथिनाय जायााब आरो आ औवाजों बानायनाय जायो औ सिफ सिफुो गोबां रोखोमनि दंनाा औ औ आं बैसागु मोसानायाव औ दामग्राया बेलेग आरो बेले बेले फोरबो दामनायफ जायो नामा? औ औ खोनानाय मथैब्ला औ बैसागु मोसानायाव। मा सिफुंखौ बाहायनाय जायो जेनेबा नोंथाङा मिथिगौ नामा? हेल' खोनादों नोंथां? औ
बैसागु मोसानायाव, ओ माखासे सिफुङआबो सिफुं लायै सिफुं गुदुङाबो बेलेग बेलेग जायो नालाय, औ बैसागु मोसानायाव गुबै माने जि मोनद' गुदुं गोनां सिफुङा।
औ औ औ बेखौ बाहायो होननाय खोनादों आरो नङो औ नुदोंबो बारू। ओमफ्राय जोंना माखासे बे फोरबोनि बेलायावब्ला मोनबा गुदुं गोनां सिफुंखौ बाहायो आरो। ओ नोंथाङा मा होनो? मोसानायाथ' जोंना बुंनो थाङोब्ला। एसेबाबो माने जौगानायाव फैबाय आरो ना माने गुबुन हारिफोरजों मिथिजाबाय। बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन। हागोन नामा? औ नोंथाङाबो खोनादों जानो हागौ आरो, दाखालिबावै ओ जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे गेदेर दिन्थिफुंनाय बुंनांगोन आरोखि औ औ नंगौ बागुरुम्बा दोहौ हिसाबै मोनसे। मा होनना बुंगोन बेखौ? दिन्थिफुंनाय लानाय जादों आरोखि, औ औ बेवहाय गासै जोंनि लाइमोन सेंग्रा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गासै जि रोजानिबो बांसिन बाहागो लादों आरो माने। औ जायनि हेफाजाब जों जोंनि बर' हारिमु मोनसे समायना हारिमु हिसाबै दिन्थिफुंनायनि खाबुखौ मोननो हादों आरो। बेफोरनि गेजेरजों माने जोंनि हारिखौ गुबुन गुबुननि माने गुबुननि सिगाङाव। माने दिन्थिफुंनानै होनाय जादों आरो आरोनन? बेफोरनि गेजेरजों माने आरो जोंनि हारिमुखौ गुबुन गुबुन हा माने हारिफोरानो मिथि मिथिदों।
औ औ मिथिदों आं। आरो बावैसोनो जोंना बि बि सि निउस चेनेल होननाय मोनसे।
होननाय मोनसे दङ आरोखि औ। औ बेयावबो माने जोंनिया जोंनि बर' हारिमुनि सावगारिया बेरखाङो आरोखि थामथि जायगायाव औ मोननो हादों होन खोनानो मोनदों आरो औ औ नंगौ नोंथां ओ। बेनिफ्राय नोंथाङा ओ हारिमुनि बागै माबाफोर बाथ्रा मिथिनो लुबैबावो नामा आंनिफ्राय?
नोंथांनि मथेखा जेनेबा हारिमुनि बागै जेनेबा। मा सानो नोंथाङा माने बेखौ एसे फोरमायनानै।
ओ हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जेनेबा हारिमुआव गि जेनेबा ओ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासैबो बेरखाङो माने, मोनसे हारिमुनि गेजेरजों माने गुबुन मा मोनसे हारिखौ मोजाङैनो सिनायथिनाय जायो बुंनो थाङोब्ला हारि माने, ओ हा जेनेबा हारिमु गैयाब्ला मानसिया थांनानै थानोनो हाया होननानै बुंनाय जायो आरोना, आंनि बादिब्ला।
औ नंगौ।
औ हारिमुनि गेजेरजोंसो माने मानसिखौ मोजाङै सिनाय मोननाय जायो। औ नोंथांनि बादि ब्ला माबादि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? औ औ औ बेनिफ्राय ओ नोंथाङा माबाफोर मिथिनो लुबैबावो नामा हारिमुनि बागै
अ आङो
ओरै नोंसिनि ओनसोलावहाय मा रोखोमनि जेनेबा हाबा फोरबो खुंनाय जायो आं बेखौसो एसे मिथिनो लुबैयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा ओ हाबाखौ ना
औ जोंनि बर' हारिमुनि
हाबानि बागै औ हाबानि बागै औ जोंनाथ' माने ओ बुंनो थाङोब्ला गोदो जेनेबा हाथासुनि हाबाखौ होनाय जायोमोन आथिखा लाव माने बे हाथासुनि फारसे माने ओ एसे खम जाबोनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोननाय जायो सोलायनाय होननानै बुङोब्ला गो गोदो जोङो हाथा बेनि उनाव गाम्बारि खामफ्लाय बायदिफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आथिखालाव माने ओ बे फोर गाम्बारि खामफ्लाय आरो हाथाफोरखौ बाहायनाय जाया जायनि सोलायै माने हाम ओ जेनेबा ओगाम्बारि खामफ्लायनि सोलायै बस्थाखौ बाहायनाय जायो माने बे माने ओ हौवा गोदान आरो बेनि लोगोखौ जोंनिया बरथ'रा होननानै बुंनाय जायो बेखौ माने फज'नाय जायो बेनि उनाव आरो जेनेबा हाथानि हाथानि सोलायनाय होननानै बुङोब्ला जोंनिया माने हाथानि सोलायै ओ जेनेबा ओ बै माबाखौसो ओ मा होनो स्टिलनि मोननाय जे ओ गामला दङ बेखौसो माने बाहायनाय जायो आरोना बेनि उनाव खोस स्लियाबो जोंना स्टिलनिसो जायो गोदोथ' औवानिसो औवाजोंसो बानायनाय जायोमोन ना
नंगौ नंगौ
बेफोर बायदिनो माने औ बुंलाय दे नोंथां माने ओ औ दे दे बुं जोंनि ओनसोलावबो बेफोरो सोलिदोंमोन आरो सिगाङाव बारु औ औ आथिखालाव एसे खम नुनो मोनग्रा जाबाय आरो औ ओ जोंनाथ' समाबो जाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे जागोन दे गोजोननाय थाबाय दे